हेलौ
औ दे जागाय अ खोनादों दे
अ मा होनो आं नोंनो हरनायनि नोंथांनो हरनायनि गुबै जाहोना जादों माने गोदोनि बागै आरो दानि बागै आं एसे रायलायनो सानदों आरो सावरायनो सानदों।
जायो
दा दानि जुगनि बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला दा जितु सोलिगासिनो दङ दा गायनाय फुनायनि सिजोन सोलिगासिनो दङ आरोना। दा जोंनि जायगायाव गामि दियाइ अ फोराव ओम गायनाय फुनायनि जा सोलिगासिनो दोङो दानि ओ आरो गोदोनियाव रुजुनो थाङोबा गोबां फारागखौ नुनो मोनदों आरो।
नुयो दानिफारो गोदोनि आरो दानि सिगां जेनेबा हाल एवोमोन मोसौदो
ओं ओं नंगौ नोंगो नोंगो। लोगोसे बे फारागा बेनो लोगोसे आरो बेबो फाराग दं गोबां दं गोदोनि जों दानिजों गोबां फाराग दं। गोदोनिया जायोब्ला सोरबा न'खरसेयाव जुदि गायनाय फुनाय दङबा बेयाव मा गामिनि गासैबो न'खरनि सुबुंफोरा मा बै न'खराव थांनानै हेफाजाब होयोमोन बा रां रुफानि इसे बारा माने एसां माबा गैयामोन आरो गोदो माने गायनानै फुनानै बिस सानि न'खरनि खामानिखौ फोजोबना होनांगो ओइसानिया खामानिया जोबनांगो बिदि आरो। खिन्थु दानि जिथु दा सिटिवेसन सोलिगासिनो अ बिदि फाला ब'दलाव माने सोलियोमोन आरो बेनिफ्राय दा जिथु नुनो मोनदो दा गायनाय फुनाया गामि एरियायाव ओ नुनो मोन दो मा ओ रांजों लोगोसे मा मानसिखोनो नागिरना मोनला दा गायनाय फुनाय लोगोसे आरो जेसांनो माने मोसौआथ' माने गैलानो बिजों टेक्टरजों हाल एवसि एवनानैबो माने थोआ थोस्लाबा जादों।
ओ टेक्टरखौ फा-फागोमोनबाआ दानियाव।
भागो मोना जादों ओं। आगोलथ' मोसौ मोसौजों हालि एवनानैबो माने ओ थोयोमोन।
खि आ गोदोथ' मोसौदो बुहुद हालि हालि न'खर इनि न'खर इनि न'खर जमा जमा हलिनै हालिथाम हालिब्रै लाखि ओरै हालेवोना आगोल। माइ गायो जमा जमा जेनेबा दाथ' बिदिखोनो मोननो थाङा।
नंगौ नंगौ हागोनना आरो मा ओम नंगौ आगोल आरो मामोन माने जेनेबा नोंसोरनि जेनेबा सोरनिबा न'खराव जुदि दैनि उसुबिदा बा मानि उसुबिदा बेयाव हेल्प खालामलायोमोन। दानि जुगाव मा जादो दैनि थाखायबो नांलाय नाय नाय जा नुनो मोनदो आरो माने नांलायनानै दानला दानसिखो नुनो मोनदो माने नोंनि खेथिखो थांनो होआ नों गायनाङा आं गायग्रोनि आंनिखौ फोजोबग्रोनि इदि तारमाने नुदो आरो बेयो बे मोनसे आरो बेथ' बे जाबाय दा गायनाय ओम नोंगौ दैनि आंखाल जाना फैदों। माने गोदो माने बे दोंमोन आरो गायनाय फुनायनि बेलायाव दोङोमोन बेनिफ्राय बेल'नङा गोदोनि जुगा माने एसे आलादामोन आरो गोदो माने मामोन ओ हमनानै ला ओम सोरनिबा ओ न'खरनि माने हा बायगोन आरो हमना ला नोंसानो हा नांगौ बिगासे ओम अब्ला हानांगोबा बै न'ख खराव माने गोदो हानि एसेबां माने उसुबिदा नङामोनथ' हाया गोबां न'खरसेनावनो मा एकस' बिगा पन्स पन्सास बिगा ओरै थोयोमोन। माने खमसे खम थायोमोन आरो पन्सास बिगा सल्लिस बिगाया थाखायोमोन आरो। थाइबा मा जायोमोन आगोलो मा खामोमोननो हा ऐदि बायामोन फैसा होनानै माने दा ओ फैसाानि बायामोन सोरनिबा न न'खराव थांनानै मा खालामोमोन दाउला दाउ मासे लाना थाङोमोन। दाउला दाउ मासे जानानै हरावबा खाना जाबाय बिसानाव माने रायलायना खाना जाबाय जानानै मा उमुख बिगासे हाखौ नोंथांनो होनाय जाबाय बेफोरबायदि मा होयोमोन आरो आगोल। बिदि माने खोनानो मोनदों आरो बाथ्राया सैथोबो बियो बेनिफ्राय दा दानि जुगाव मा जानो हमदो माने रां होबाबो हाखो बायनानै मोनला ओरै जाहैबाय माने। बेयो माने मानसि बांनायनि थाखायबो जादो दैसुंन।
ओंखारबाय आरो फैसा
गोबां ओंखारगोन नंगो नंगो। आरो बेबो मोनसे गोदोनि दानिदो रुजुनो थाङोबा बे लोगोस से दानि जुगावथ' आरो ओम
जानाय लोंनायाव फाराग दं गोबां।
सिगाङा जोङो दाथ' दा खेथि मावो हा हासार होनानै हासार मायबा हासार होनानै जालाबायोमोनना दाथ' आबाद मावबाबो हासार होआबानो जाया। जिबाबो हासार होनांगो सिगां हासार होआलासिनो जायोमोन।
नंगौ नंगौ जायनि थाखाय
खालामोमोन आरो ना।
बेनिखायनोथ' दा गुबुन गुबुन हासार बायनायनि थाखायनोथ' बियो मा बेमार आजारा बांद्राय जादों आरो लोरबांथिया बारा जादों। सुबुं माहारिनो गोदोनि मानसिफ्रा बहुद सिथ्रंमोनथ'। माने थाबनो बेमार आजार जायामोन आरो बेमार जाबाबो दसेनो हामोमोन। दानि जुगनि मानसिफोरा बेमार जाबाथाय
बिसि लोमजानाय साजानाय गैयामोन। आरो मानसिफोरा बाहायमोन जोरोमोन गोबाव समसिम।
जोरोमोन नंगो नोंगो जोरोमोन बेनिफ्राय निय हान्था मेलानि बेलायावबो गोदोथ' इदि बिदि माबा गैयामोन ना ओ गारि मथर साइकेलबो गैयामोन।
गारि मटर ओम।
जेबो गैयामोन। गोदो आथिंजोंनो थाङोमोन। नोंगो बांसिन माने आला सिनियाव थांबा बांसिन माने आथिंजों थांनानै माबा हाबा बिबाबाबो खास खबरबाबो खबर होनानैसो खबर होनो थाखाय थाबायना थांनो गोनां जायोमोन।
उम।
दानि दानि जुगावथ' बांसिन मा खालामो दानि जुगावथ' थाङो थांनाया खिन्थु बांसिन हास्लाब खोमा मबाइलावनो साफायना हरबावोसो हाबानि माबा मोनसे खबरबाबो माबाबाबो।
सोलियो दानिया मबाइलावनो बांसिन सोलिसिनो। आरो गारि-मथर थांलाय फैलाय दसेनो थांबाय दसेनो फैबाय।
खिन्थु बुंनो थाङोबा जेसां माबा सहस जाबोदो खामानिफोरा फारसेथिं मोजां जाबोदो फारसे एसे गाज्रि जाबोदों आरो। बेनो जुगा गोबां सोलायनाय फैदों। बेनिखायनो ओ जुगजों लोगोसे थांफानो गोनां जादों आरो। दा उफायबोथ' गैया। ओ?
बे आरो दानि बेलेग फाराग फारागाथ' बेलेग जाबोबाय। सिगांनिया मानसिफोरा बेलेग सानोमोन दानिया बेलेग सानो, सिगांनिया फरायामोन दानिया फरायो जेनेबा आरो सिगां फरायबाबो खम, फरायनायफोर‌ इदि दानिदो सिगांनिदोथ' जायाबो
रुजुजाया नोंगो। गोदोथ' नै एमइ स्कुल फरायबानो, बा क्लास ओइट, क्लास नाइन फरायबानो मास्टर मोनोमोन।
औ।
दाथ' जिमान फरायबाबो जिमान माबाबाबो माने इन्टारभिउ पास जानानै माबायाबाथ' साख्रिखौनो मोना जाहैबाय। बेनिखायनो माने गोबां फाराग नुनो मोनदों आरो। दा फारागा बेनोसै आरो गोरों गोरों ओंखारनायनि थाखायनो फाराग जादों।
ओं, बेनि सायाव बेनि सायाव बेनि सायाव खारनायनि ओफ्राय बेलेग जासिनदों आरो जुुगा
उ गोदोथ' मा होनना बुङो साख्रि बाख्रिखौथ' ओरैनो जासिनानै फायोमोन। माने लानानै थांलायोमोन आरो पुलिसफोरा नंगो।
नोंना महरबा साख्रि नोंना एप्लाइ बानायबाबो इन्टारभिउआवबो मोनबावा सिगांनिया ना मबावबा मोनोबा दानि जुगदो सिगांनिदो बेलेग-बेलेग
मोनसे पस्टनि थाखाय दानिया हाजार, दुइ हाजार जोन कम्पिटिसन जायो। लागाव लागै जायो मोनसे बस्तनि होनो।
उम।
बुजाद्रायाबाबो माने हाजार हाजार खााथारो आरो मोनसे पस्टआव एगेन्स्टआव माने कम्पिटिसना। खिन्थु गोदो मा आर्मिफोर जानो थाखाय मा न'निफ्राय थिखांना लाना थाङोमोन खिन्थु खारबोफिनोमोन। गोदोनि सुबुंफोरा। अ। नोंगो। ओ ओ। औ।
बारा खोना फायाखै। हेलौ, खोनाफायाखै बारा नेतवर्क बारा प्रब्लेम ना। हेल'।
मोनबावनो गोदोनि दिन फिलेमाव मोनबावनो। होनदों हेल' हेल'